औ नोंथां। औ ओं खोनादों। आंबो खोनादों नै ओमफ्राय नोंथाङा फ्रि मोनना एसे?
आङो न'निफ्राय ओंखारबोदों थाबायगासि दं दायोथ' फ्रियानो आंबो औ। मा होनदों नोंथां? हेलौ हेलौ
नोंथाङा फ्रि?
फ्रि नोंथां औ फ्रि
अ नोंथाङा फ्रि बा आं मोनसे खोथायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ सावरायजा गोन नोंथां फ्रियानो दं आं
अ
मा बाथ्रायाव सावरायनांगोन?
बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि दानि जुगावहाय उन्दैनिफ्राय लानानै ना जोंनि जोंनि लाइमोन बैसो जोंनि समाननि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै फोरखौ आं बारा हमला माने दायो मा जादों माने मबाइल ना मबाइल फनाव हाबसोनानै थाजोबो माने इदिक्स जाजोबनाय बायदि जाहैजोबबाय दा बेनि फारसे नों थाङा एसे मोनथियोबा फोरमायना
अ नोंथा नोंथाङा बुंनाय बायदिबा मबाइल फन एडिक्सनखौ बुंदों ना नोंथाङा।
औ बेखौनो बुंदों।
थ' जोबोद जोबोद माने मा होनबावनो इदिनो एदिक्ट जालांगासिनो दं जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नों होननाय बाय जोबोद साननांगौ बाथ्रा बे दा फाइभ जिनि जुगबो नै गोदान गोदान मबाइल टिभि स्मार्ट टिभि ना मा टिभि होननाय बेफोरो ओंखारबोगासिनो दं। टिभिल' नङा गोदान गोदान लेपटप जा, टेब्लेट जा, मबाइल जा, घरि जा, गोबां गोदान गोदान माने बेफोराव बिसोरो माने सानफा हरफा बेस्थ' थाबाय थायो बेफोरावनो न' सिंनिफ्राय ओंखारा मबाइल नायबाय थायो टिभि नायबाय थायो बा लेपटपानो जा सानहर नायबाय थायो।